औ।
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ। मोजाङैनो खोनादों नोंथाङालाय खोनादोंना आंनि माथो? माथोखौ?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आङो दा ओरैनो जिरायना दं आरो ओंखाम जाखांनानै सानजौफुनि ओरैनो बिफां साहायाव जेरायना थानाय जादों आरो। नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आंबो दसे सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै दसे ओरैनो बायजोआव जिरायनानै दंफैथ'यो थ होमबा नोंथां खबरा मोजांबा?
औ मोजां। ओ नों नोंथांनि कल हरनायनि जाहोन ना मामोन औ दङ।
अ थ' आंनि अ थ' आंनि गुबैयै कल हरनायनि जाहोना जादों ओ गोदोनि मा होनगोन हाबा आरो दानि हाबाखौ लानानै आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों आरो। नोंथां गोदोनि हाबा आरो दानि हाबायाव नोंथाङा माबायदि माने फारागखौ नुनो मोनो एसे नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो जेनेबा हाबा होनब्ला दानि हाबा एबा गोदोनि हाबा जेनेबा आङो दानि हाबानि बागै आं बुंनो सानो आरो नों बिथाङा गोदोनि हाबानि बागै बुंबानो जाबाय मानोना आं बारा मिथिया जेनेबा नोंथाङा मिथिबा एसे फोरमायबानो जाबाय दा आङो दा। दानि हाबा एबा दा जाबाय हाबानि बागै एसे बुंनो सानो आरो एबा सावरायनो सानो नोंथांजों। जेनेबा दानि हाबा होनब्ला ओ दानि हाबा होनब्ला ओरैबायदि माने ओ मा होनो जेनेबा हाबानि पेन्देलफोरा साजानायफोरा ओरैबायदि जोंजोबनाय लाइटजों बिबारजों ओरैबायदि समायना आसा जायो माने नायब्लाथाय नायबाय थाथावथाव बिदि जायो आरो ओमफ्राय। जेनेबा ओ दानि खैना गो दान एबा बर गोदान बिसोरबो माने जोबोद देलायो बे देलायनाय होनबाथाय माने ओ एसे मेकपेन मेकप मानसि बि नांगौ जाथारो आरो बिसोर फैनानैनानै देलाय होनांगौ जायो एबा मेहेन्दि फुनबा बेफोरखौ बिसोरसो फैनानै फुनांगौ जायो आरो, आरो दा हाबायाव जेनेबा जोङो खम फैसायाव ओ हाबा खुंनो हाया आरो दानि जुगाव, जोबोद जेनेबा ओ जोबोद रोजा रोजा रां थाङो आरो दानि हाबायाव। औ। गोदोनि बायदि हाथासुनै बिदि होनाय नुवा आरो दानि हाबायाव। जेनेबा ओ गारि म टर बेफोरजों बांसिन ओ सोलिनाय एबा खालामनाय नांगौ। जायो आरो जेनेबा गारि मथरफोरखौबो बिदि आरो। ओमफाय जेनेबा दानि जुगाव बांसिन हाबाफोरा गावबा गाव गोसोजों गोसोथोलायनानै बिदि खालामनाय जायो आरो बांसिनानो। नाथाय गोदोनि जुगाव बांसिनानो जेनेबा ओ बिमा बिफा एबा न'खरनिफोरा नायनानैसो लायनाय जायोमोन आरो बि दिब्ला नोंथां आं जेनेबा आं जाखिनि मिथिगौ हाबानि बागै बेखौ आं फोरमायबाय आङो एसे बाराबो रोङा ओ नोंथाङा एसे मोजाङैनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंबो माने फोरमायनो हागोन हानाया ओ गोदोनि बारै आंबो मिथिनाय बायदियै आंबो एसे नोंथांनो फोरमायहरनो सानदों होमबा जों गोदोनि हाबा होनोब्ला जोङो माने आबै आबौनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोदोनि हाबायाव गोबाङानो गाजा गोमजायै माने खुंनाय जायोमोन एबा फालिबोनाय जायोमोन हाबा हुखाखौ जेरै जोङो गोदोनि हाबायाव बयबो मा होनगोन एसे फैसा जो जानानै एबा गिदिर जानानैसो जों हाबा जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनोमोन आरो त' बेवहायबो बिमा बिफाया नायनानै लाबोनायजोंसो बांसिनानो हाबा जायोमोन थ' बेवहाय हाबाय आव मा होनो खैना गोदाननो थाखाय जायबा बिखुनजो जानो गोनां बियो मा होनगोन खैना गोदाननो गांसे दख'ना दानाय जायोमोन बे दख'नाया जाहैबाय दख'ना थावसि होनो बेखौ थ बेखौ गोदोनि हाबायाव बांसि बिदिनो खैना गोदाना माने गाननाय जायोमोन आरो थ' बेखौ खैना गोदानखौ जेब्ला लायनो थाङो एब्ला नायनो थाङो बेखौ मा होनगोन दख'ना थावसेखौ जोङो होयोमोन आरो ओमफाय बेखौ हाबायाव गाननो थाखाय थ' जोङो खैना गोदानखौ गोदोनि समाव लायनो थाखायथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि दानि जुगावथ' गोबाङानो गारि मथर जाबाय गिदिर गिदिर गारि मथर लाङो बेजों लाबोयो थ' गोदोनि समाव बेफोरो गैयामोनखौनो होननाय जायो थ' जोङो बांसिनानो माने खोनानाय बायदिबा गोदोनि समाव ओ गराइ गारि एबा मोसौ गारि बेफोरजोंसो जोङो खैना गोदानखौ लायनो थाङोमोन आरो थ' लायनो थांनायाव गोबाङानो माने गामिनिया ज' जानानै थांनायाव मा होनगोन बेमपारटि लानानै ओ खैना गोदान खो लायनो थाङोमोन आरोना गाजा गोमजायै थ' गराय गारि बा मोसौ गारिजों जोङो खैना गोदानखौ लाबोनानै मा होनगोन जिनथुुनु मा होनगोन ओ ओ दरा गोदाननि न'आव लाबोयो आर ना थ' बेवहाय लाबोनायाव लाबोनायाव गोबाङानो माने रंजा खुसियै मोसा मोसायै लामायाव माने गाजा गोमजायै लाबोयोमोन आरो खैना गोदानखौ बाल जिन्थुुनु माने हाबानि ओ पेन्देल एबा मा होनगोन हाबा जानायनि माने जिथुुनु जायगा बे जायगाखौ गोदोनि समाव मा होनगोन थालिर बिलाइ एबा खान्थाल बिलाइजों माने साजायनाय जायोमोन आरोना दानि दिनावथ' बेफोरो गैलिया। थ' जोङो नुनो मोननाय बायदिब्ला ओ थालिर बिफांखौ जोङो हाबा जिन्थुुनु हाबा बे हाबायाव मा होनगोन गेजे हाबानि गेजेराव ओ जायगा गेजेराव आरो थालिर बिफांखौ गायना नै ओ गय आरो खान्थाल बिलाइखौ मा होनो बिबार बायदि एबा मा होनगोन समायना नुनो थाखाय जोङो साजायोमोन आरो खान्थाल बिलाइखौ थुनानै आरो गय ओ गय फिथाइखौ मा होनो बिबार नि महर होनानै जोङो साजायोमोन आरो गेजेराव आरो बिनि उनावहाय जे ओ जिन्थुुनु माने गोजौआव मा होनगोन पेन्देल लुनाय बेखौ जोङो थालिर बिलाइ एबा खान्थाल बिलाइजोंनो जोङो साजायनाय बेखौ नुनो मोनोमोन। आ आरो जे जिन्थुनु जानाय लोंनाय नाय बेवहायबो जोङो बांसिनानो गोदोनि दिनाव थालिर बिलाइखौ बाहायोमोन थालिर बिलाइयावसो जोङो गासै जबो जायोमोन दानि दिनावथ' बेफोरखौ नुुनोनो मोनला थ' माने गोदोनि दिनखौ लानानै आरो दानि दिनखौ लानानै नायोब्ला गोदोनि दिनाव साबसिन होननाय जायोमोन आरोना आरो जिथुुनु हाबा बे हाबा जानायनि सिगाङहाय जे ओ जायबा खैना गोदान बेखौ जोङो हाबा खालि थुखैयो थुखैखांनानै ओ जिबा माने दरा गोदाननि मा होनगोन बिब' जानाय बिब' जानाय एबा बिनानाव जानाय बेयो माने थुखैखांनानै बेखौ बानानै लाबोयो आरो ना ओमफाय दा नोंथाङा होननाय बायदि दि हिजाव गोदान खौ जायबा मेकाप लगायो दानि दिनाव गोदोनि दिनाव जोङो नुनो मोनो जि गोबाङानो माने मेकाप आरि बायदिसि ना बेफोरदि गैयामोन थ' बिदिनो जोङो मा होनगोन ओ गावनि जिन्थुनु थाखानाय महर बिदियैनो माने देलायोमोन आरोना माने देलायनायथ' बाराय जाया जायाखायामोन गोदोनि समाव थ' बिदिनो ओंखारनानै जिथुुनु बिखुनजो होनाय दख'ना थावसि बेखौ गाननानै हाबायाव ओंखार खारबोयो आरो ओंखारबोनानै ओमफाय जायबा बाथौ धोरोमनि एबा ब्रह्म धोरोमनि बिसोरो मा होनगोन गाव गाबागावनि ओ आर'जखौ गाबनानै एबा फुजा होनानै हाबाखौ होनाय जायोमोन आरो। रो बै समाव माने आंनि मिथिनाय बायदिब्ला गोदोनि समनि हाबाया बेबायदि खुंनाय जायोमोन। अ होमबा नोंथां आं नोंनाव मोनसे सों औ औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
ओ जेनेबा नोंथाङा माबा मोनसे सोंथि सोंनायदोंमोन नोंथाङा सोंग्रोदो।
अ अ होमबा नोंथां ओ गाननाय जोमनायनि बागै फैसिगोन आङो थ' गोदोनि गाननाय आरो दानि गाननायखौ लानानै नोंथाङा माबायदि फाराग नुयो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ जेनेबा ओ ओ जेरै नोंथाङा बुंदोंमोनखि गोदो गोदाय जेनेबा बिखुनजोआ दख'ना दानांगौ ओ खैना गोदाननो जेरै दख'ना थावसि बिदि गानोमोन आरो हाबायाव जेनेबा दख'ना थावसि दङा ओ गोजा गाब नि एबा गोमो गाखनि बिदि गाननानै ओ हाबाखौ होनाय जा जायोमोन गोदो गोदाय ओमफाय जि बुं माने बिजि-बिदिनो ओ सिमपोलै जेनेबा हाबाखौ खुंनाय एबा हाबाखौ लानाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय नाथा
उम
ओ जोबोद माने ओ दैजुख माने दख'ना थास बिदि बेफोरखौ गाननाय नुला आरो जोबोद माने जों जोंख्लिब माख्लिब बेफोरबायदि दख'ना ओ जेनेबा मानाय सि जिसोमोन नालाय बारा ओ रांबो थाङामोन नाथाय दानि जुगाव दख'ना गांसे बायनो थांबा जोबोद रोजा रोजा ओ फैसा थांनाय जायो आरो दानि जुगाव औ। ओ नों थां नोंथाङाथ' नोगोद माने हाबानि बागै एबा गोदोनि हाबाया बोरै बिदि जोबोद मोजाङैनो फोरमायना होनाय जाबाय आंबो मिथिबाय ओ नोंथां जोङो माबा दोनलायदि नामा दा?
औ औ जोंना समाबो जाबायमोन थ' नोंथां जोङो दोनलायनोसै नामा? आंबो नों थांजों रायलायनानै गोब-गोबाङानो मोजां मोनबाय। अ दे होमबा नों थां दोननायनोसै ना दे गोजोन्थों नोंथां।